अ नोंथां खोनादोना?
औ खोनादों नोंथां औ ।
अ दा नोंथां जोङो दा
औ ।
बर' हारिनि गुबै जानाय जानायनि सायाव जों दा एसे रायलायनो सानदोंमोन आरो नों थां दो नोंथाङा ओरैनो फ्रि दङबा? दा नोंथाङा बुंनाय दा बर' हारिनि मोनसे गुबै जानायनि सायाव
औ दे बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै जोंनि ओ गुबै बर' हारिनि दोरोङारि जाग्रा होनोब्ला अब्ला आ गोबां दङ थेवब्लाबो आं मोनसे आयदाखौ लानानै बुंनोसै। दा जोंनि मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय अनला दाउ बे जोंनि मोनसे बर' हारिनि दोरोङारि जाग्रा आदार। जाय आदारखौ गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जाबोदों आरो दिनैबो जागासिनो। दंङ' दा बे आदार खौहाय गुबैयै जोङो माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनोसै गिबियाव जोंहा अनला दाउखौ संनो थाखाय जोङो माइरंखौ सोमना दोननानै उवाल एबा थौसि फ्राव देनानै लानाय जायो आथिखालाव बेफोरखौ बाहायालासेनो माखासे मेचिन मिसिनारि आगजुफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै नाथाय जोंनि दोरोङारि आयदा हिसाबै जोंहा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय उवाल आरो गायहेन बेखौ जोङो बाहायनानै देबोदों दा बेखौ अन हिसाबै देना लागोन। गोरनायनि उनावहाय जों बै अनलाखौ माजों संगोन बेखौ बेयाव जोङो एवगोरनानै लायो जेरै जोंहा अनलाजों दाउजों संङोबा। दाउखौ सिथारनानै गोदानानै एवनानै लाग्रोबाय एवनानै लाखांनायनि उनाव जोंनि जा होनांगौ जिरा मस्ला थाव संख्रि बानलु बेफोरखौ होबाय दा गोदो गोदाय बांद्राय दानि बायदि मस्लाफोरखौ बाहायामोन। नोंथाङा खोनादोंना औ गोदो गोदाय बांद्राय मस्लाफोरखौ बाहायामोन जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्रायनो मोननाय गंगार दुन्दिया हाइजें बिलाइ दुन्दिया बेफोरखौनो बाहायनानै औ औ बाहायनानै जों होनाय जायोमोन ओंख्रियाव नाथाय आथिखालाव गोबांथार जिरा मस्ला बाहायनाय जासै।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिदि एवखांनानै जेब्ला जों दै होनानै गोदौहोयो अब्ला बै देनानै लानाय अनखौहाय जोंङो। ओंख्रियाव होनाय जायो होखांनायनि उनाव औ ओंख्रि याव होखांनायनि उनावहाय जोङो खारदैखौ हरबाय खारदैखौ होयोब्लानो जोंना ओंख्रिनि खालारा एसे सोलायबोखायो गोजा महर लायो थिग बेबादिनो जोंनि औ दोरोङारि जाग्रा अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जोंना दंबावो। जोंनि दोरोङारि हिसाबै। लाइ खारै सबाय दाउ, अनला साम' सबाय साम' बेफोरखौहाय जोंनि बर' हारिया दोरोङारि ओं हिसाबै जाबोयो दा आं नोंथांनिफ्रायबो एसे दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन?
हागोन नोंथां हागोन दा जोङो बर' हारिनि जानाय होनबाथ' जों नारजिजों अमायाबो बर' हारि नि हारिनि मोनसे गुबै ओंख्रि हिसाबै जोङो बुंनो हायो दा जोङो नारजि दङ अमा संनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो नारजि खौ मादि बानाय दा बर'आव बर' हारिया जेरै नारजिखौ जोङो बानायनोबा जोङो गिबियावनो जों नारजिखौ नार्जिनि बिफां नारजि बिफां फाथो फाथो जोङो दुब्लि नङाब्ला जोङो बारियावनो गायना लानांगोन गायनो थाखाय जों बेयाव बे हाखौ जोङो मोजाङै फोमोननांगोन जोङो ट्रेक्टर नङाब्ला जोङो खदालजों जावफ्लैनानै बे हाखौ जोङो गुरै फोमोनना लानांगोन बेनि उनाव नार नारजि नारजि बेगर नङाब्ला फाथो फाथो बेगरखौ जोङो बेयाव सारना होनांगोन जा बियो बिफां फुलि जानानै बियो गोजौ जानानै बिनि बिलाइफोरा ओंखारनांगोन बेनि बिलाइखौनो जोङो फाथो फाथो हिसाबै जोङो बुंनाय जायो फाथोआव जोङो गो गोथाङैबो गोथाङैबो जोङो एवनानै नङाब्ला मैगं मैगं बायदिसिना बिदि जानो हायो आरो जे फाथोखौ जोंङो नारजि जानो गोनांब्ला बे फाथोखौ जोङो गिबियावनो खानांगोन खानानै बेखौ जोङो सान्दुङआव फोराननांगोन जाहाथे बेयो गोरान गोरान जानानै बेखौ जों मना नङाब्ला जोङो बायदिसिना पेकेटाव सोना दोननांगोन बेनि उन जों नारजि संब्ला जोङो बेनि बेनि थारा बेनि थानाय बिलइयाव थानाय थाराखौ जोङो मोजाङै बायसिना लानांगोन बेनि उनाव जोङो दैयाव बाहाय एसे गोबाव सोमना दोननांगोन जाहाथे बेयाव जानाय हानद्रि थुला बायदिसिना एम्फौ खारो बेनि थाखाय जोङो बेखौ मोजाङै दैयाव सोमनानै आरो बेखौ जों सुनांगोन मोजाङै सुनानै बेखौ जोङो अराव जाहाथे जोङो संनो थाखाय मैगं संनो थाखायओंं संनो थाखाय जङो संङोल्बा खान्था बायदिसिना बायदिसिना जोङो सनांगौ संनायनि बेयाव दै होनानै बे नारजिखौ होनानै गोबाव दोननानै बेयाव जों खारै एसे होनानै होनांगोन जाहाथे बे खारै रोसिया बे नारजिखौ गुन्दै गुन्दै गेब्लेहोयो बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै गारबा गारबा एरनांगोन एरनायनि उनाव बेखौ जों बेयाव संख्रै जि मस्ला नांगौ बेखौ होनानै बिनि उनाव जों अमा अमा बेदरखौथ' जों आथिखालाव बर' हारिनि गामि गामि नङाब्ला जोंयो हाथाइ सकफोरावबो गोबाङैनो अमा बेदरखौ मोनो
औ मोनो मोनो मोनो नोंथां
बेनि उनाव जों अमा बेदरफ्रा लाबोनानै मोजाङै सुनांगोन आरो बेखौ एसे एव फोरानना लानानै बेयाव जों जे जेराव संदो मैगं नारजि बेयाव जोंना अमाखौ होनानै आरामसे गोदौ होनांगोन एसे गोबाव गोदौ होनानै जेब्ला जेब्ला मोननै अमायाबो आरो नारजियाबो गुरै रुइनानै मोजाङै गथा गथा जायो आरो बे बेखौ जोङो नारजि अमा हिसाबै जोङो संनानै जायो आरो ना बर' हारिया आरो बर' हारियावथ' गोबां गोबां जाग्रा बायदिसिना दोंबावो। जेरै थास' थासखौबो जों थास'नि उम सब गासै बा खौबो जों जानाय जायो फम थास'नि जों बिबार खौबो जायो बिलाइखौबो थास' बिथ्रि हिसाबै जों जायो आरो थास'नि बे सिङाव थानाय बेदर बेदरखौबोथ' जोङो बर' हारिया मोनसे मैगं हिसाबै जोङो संनानै जायो आरो थास'नि बे रोदा रोदा नङाबा थास'नि मा होनो बेखौ थास' आइ थास' आथें थास' आइथिंखौथ' जोङो सोरबा भाजा संना थायो सोरबा रोसि बायदिसिना संनानै जानायखौ नुयो आरोना बर' हारि
औ नोंथां
आरो नोंथाङा मोननैसो दा बर' हारिनि मोनसे
आ
गुबै जाग्रानि बागै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन ओ दा जोंनि दोरों आरि जाग्रा आदार जों गोदो गोदाय जों मिथिस हायै समनिफ्राय जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्राय जाबोनाय गोखा गो खै मैगंनि सायाव आङो एसे फोरमायनोसै ओ बे गोखा गो खै मैगंखौहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आ सैथ्र' दाननि जोबथा खालार संक्रान्ति खालि जोंनि आबै आबौमोनहा जाहाथे जोंनि सिगाङाव जालांनाय बेमार आजार सानाय सुनाय बेफोर जाहाथे जोंनि देहानिफ्राय खारो बेनि थाखाय मोनसे ओ जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्राय मोननाय माखासे मुलि हारिनि लाइफां बा मैगं हारिनि लाइफां बेफोरखौ ज' खांनानै ओ गोखा गोखै एवनानै जानाय जोंनि बर' हारियाव ओ मोनसे हुदा दङ जाय हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों। बे मैगं हारि बा मुलि हारि लाइफांफोरानो जाबाय जेरै मानिमु नि खेरा दाफिनि आरो ओ आरो गोबां दङ ओ जोंनि गोबां दङ बेफोरखौहाय जोङो जोंनि मिथिंगानिफ्राय जारि बिलाइ जारि बिलाइ
जारि बिलाइ लाफा सायख'
आरो थालिर फस्ला थाराय बिजौ थारायनि बै मादा बेखौ जायोना ओ बेजों लोगोसे ओ आरो जाबस्रिं मैगं
जाबस्रिं मेगं दं उम नोंथां
बेफोरखौहाय ज' खालामनानै एवनानै जानाय मोनसे हुदा दङ बे जाबाय जोंनि दोरोङारि जाग्रा आदार हिसाबै जों बेखौ ओ मानिनानै लानाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथानाव मोनसे कुइसन खालामनोसै दा गोदोनि दोरोङारि जानाय आरो आथिखालनि दोरोङारि जानाय बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा?
नुदों नोंथां नुदों नुदों नोंथां नुदों गोदो गोदो जोंहा जोबोर माने सिप फलै जों जायोमोन बारा माने एसे बिबांनि जोङो मस्ला बायदिसिना बेफोरबायदि जोङो होना जा यामोन नाथाय आथिालावथ गोबां रोखोमनि मस्ला बायदिसिना ओंखारबाय गोदो गोदो गोदो जोङो खारै मैगं संनोब्लाबो जोङो खारैखौल'सोहोयोमोन नाथाय दा आथिखालाव आथिखालाव गोबां मस्ला होनानै जोङो खारै मैगं संनाय नुनो मोनो गोदो गोदो न'आव न'आवनो बानायनाय बायदिसिना मस्लाखौ जोङो बाहायोमोन नाथाय आथिखालावथ' बा बि बिबांनि जों दा मस्ला बानायनाय नुङा जोङो दा
औ
हाथा बाजारनिफ्रायनो जोङो जि मस्ला मोनो बायदि बेखौनो मैगंफोराव होनाय जानाय नुनो नुनो मोनो
औ नोंथां
आथिखालाव गोदो आथिखालनिया आथिखलाथ' दा जबोद सोलायनाय नायखौ नुनो मोनदों नाथाय गोदोसे गोदो दुब्लि बोथोरावनो जोङो गायनानै जोङो मोजां मैगं थाइगं जों जायोमोन जोबोर भिटामिन गोनांमोन बेफोर मैगंआ बारा रासायनारि रासायनारि मुलि होनायखौ नुवामोन आथिखालाव दा बेफोरबायदिथ' गोबां मैगं थाइगं मान बिबां मानसि सुबुं जेनबा बिबांनि थाखाय जोबोर मलै रासायनारि बाहायनानै बेखौ जोङो सम समनि गेजेरावनो गोबां बारायनायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां
आथिखालाव जोङो अमाखौ अमा बेदरखौ जोङो अनला सबायजों बेबादि संनाय जानायखौ नुयोमोन नाथाय अमाखौ आथिखालाव गोबां रोखोमैनो जानायखौ जों नुनो मोनो सोरबा थावजों एवना जायो सोरबा
औ औ
बायदिसिना बायदिसिना जानायखौ नुनो मोनो आर ना नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथां जोंनाथ' रायज्लायनायनि समाबो जाबाय औ औ बिदिब्ला दे उनाव लोगो मोन थगोन ना औ दे गोजोनथों दे